औ नोंथां खोनादों खबरा मोजां ना मोजांना नोंथाङा
औ मोजाङानो खबरा नोंथांनिलाय माबायदि खबरालाय
औ दङ दे आंनिबो मोजाङैनो दासान्दै
औ
अब्ला जोङो दिनै मा सावरायलायनो
जोङो दायो बिबारफोरनि सायाव सावरायनो
बिबा बिबारनि सायाव न जागोन दे होमबा
जागोन ना नोंथां
औ जागोन जागोन
औ
नोंथां नोंथांनियाव नोंथां लागोनियाव नवाव बिबार दंना गैया
जोंहानि नआवहाय बिबारा दङ मानो गैया जानो ओ जेरै
औ औ
ओम ओम दाउदै बि
मा मा बिबार दङ
ओ दाउ दाउदै बिबार दङ ओमफ्राय गलाप बिबार सान बिबार ओमफ्राय ओमफ्राय दंनालाय दंख नाथाय आङो मुंफोरखौ माने मोनथिजोबा उम दायो आङो न खिनाव बेफोरनि मुंखौल मिथियो। नाथाय बाखिनिखौ मोनथिला।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथां लाहानावलाय मा मा बिबारफोर दङ। नोंथाङा एसे फोरमना होबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जागोन दे जोंहानावबो बिदिनो दा नोंथाङा बुंनाय बादिनो। जेरै गलाब बिबार जबा बिबार सान बिबार नयनतरा आरो बिदिनो आंबो नोंथांनि बायदिनो गोबां मुंफोरखौनो मिथिजोबा।
औ।
जेरै जों नुनाल नुनाल मिथियो जोङो नाथाय बिथांमोननि बिसोरनि नामफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा।
औ। बिबारखौ नुयोब्लाथ गोसोखौ मोनो। आरो माखासे मोनामनाया जोबोद गोथाव जायो।
औ औ औ।
उम।
जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनाय बायदि मोनो नङा होमबा।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा
औ।
बिबार फोरनि नोंथाङा एसे फोरमायना
मोजां खोना फैयाखै नोंथां।
औ हेलौ खोनाबाय एबार।
खोनाफैया दासो खोनादों मोजां बुंफिनलाय
अ उम नोंथाङा ओ बिबारफोरनि गाबा मा मा दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बिबारफोरनि गाबा गुफुर दङ गोमो गाब दङ। गोदजा गाबनि दङ आरो गोथां गाबनि दङ बेबायदिनो बायदि बायदि कालार नि गाबनि बिबार दङ।
नोंथांल नोंथाङाबो मिथिगौ ना बिबारफोरनि गाबखौ?
औ मोनथिनायालाय नोंथाङा बुंनायखिनिखौ नों आंबो मिथियो। आरो होद गुबुन बिबार गुबुन गाबफोरखौथ आंबो दायो गोसोआवफैयाखै दंखबा औ।
जेखिनि नुदों बेखिनो मिथिगोन आरो नङा होमबा।
औ।
आरो बिबारखौ मा मा खामानियाव बाहा यो नोंथाङा मिथिगोन ना एसे फोरमायनालाय।
ओ माखासेनि जिउखौ खुङो ओमफ्राय बिबारखौ जों बेफोरावबो बाहायो ओम ओमफ्राय बिबारजों बिबारजों माखासे मुलिफोरबो बानाय जायो।
मुलिबो बानायनो हायो न'
नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो हागोन नामा जे जों
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बुंनोसै बिबारखौ जोङो जोङो सानफ्रोमबो जिहेतु आनान गसाइखौ जोङो जों ओ आर'ज गाबो नङा होमबा बे आर'ज गाबनायाव जोङो बिबार नङाबानो जा थ्रा होननाय बायदि
औ
ओ मोनफ्रोमबो मंगलबाराव जोङो जिहेथु जोंनि मन्दिरफोराव आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनायाव जोङो बिबारखौ लानानै बा बिबारखौ बावनानै जोङो भग'बाननिसिमबो आनार गसायनायाव जोंङो आर'ज गाबहरो आरो आरो लोगो जे आं मोनथिनियाव बिबारनिफ्राय जोङो माखासे थाव बो मोननो हायो आरो बे मोदोमनाय सेन्त
औ
खौबो जोंङो मोननो हायो। आरो बायदि-बायदि बिदिनो खानायाव लानाय खानायावबो ला नाय जों थाव मोननो हायो।
औ औ औ
आरो नोंथाङा बिबार लानानै फिउचाराव बा इयुनाव मायबाफोर बिजनेस मावनायनि थांखि लादों नामा?
बिजनेस मावनायनि थांखिथ' एसे सानदोंमोन आंङो साननायालाय ओम बे गेनदा औ गेनदा बिबारखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
औ बिनि बिनि सायाव आंङो फालांगि खामनो सानदोंमोन आरोना
औ औ
औ
माबायदि फालांगि खालामसै
औ फालांगिखौलाय खाम खामगोन बिदिनो दायो माबायदि खामगोन बेखौथ' सानाखै नाथाय खालामगोन होननानै सानदों आरोना। ओ
फोरबायदि नो गल
गला बिदिथ' नंङा माने ओ गेन्दा बिबारनि मोनसे मोनसे बागान बानायगोन आंङो ओमफ्राय बे खौ मोनसे कम्पानिनो फानहैगोन आं बिदि खालामगोन आरो।
ओ नोंथांनि नेटआ मोजां गैया। मोजां खोनाफैयाखै नांथा-नुंथा खोनाफैदों।
हालौ हालौ हालौ हेलौ